हेल' अ' खोनादोंना?
औ औ, औ खोनादों ङा खोनादोंना खोनायाखै?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ मा खालामबायदंमोन?
औ औ दोङो आं ओरिनो। औ बुंलाय नोंथाङा मानि थाखाय कल खालामदोंमोन?
अ' ओ दिनै आङो ओ मा होनो आबाद मावनायनि सायाव एसे सावराय होननासो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ बुंलाय माबायसा सावरायनो सानदों नोंथाङा। औ खोनादो।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायसायै माने आबादफोरखौ मावनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ आबादखौथ' ओ दैज्लां मेसें मोननैबो बोथोरावनो मावो जोंनियाव। ओ दाथ' दैज्लां बोथो थोर नालाय औ माइ आबाद मावनो नायाव ओ मुखुब बयबो
औ।
दा बयबो ओ दैज्लां बोथोर नालाय माइ आबाद मावनानै मेसेंनि थाखाय दोनथुमनानै लानो था खाय बयबो माइ आबाद मावगासि नो दं।
औ औ। अ' मा मा माइनि आबाद मावनाय जायो नों औ।
ओ माइखौथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मावो जोंनियाव उम माने जोंनि नि जायगायाव इसेमान दैनि आंखाल नालाय दैया एसेबां ओ थोजासे मोना ओंखायनो बांसिन नै ओ दै खमाव जानाय माइखौ गायनाय जायो। ओ ओं माइ नि समनि जेरावनो ओंखारनानै दैखौ खमाव
ओं
नि माइफोर दं। बिदिनो बा बादुर मास जुरियानो बांसिन गायो जोंनियाव हो
अ अ अ आरो मेसें बोथोराव
ओ मेसें मेसेंआव ओ बायदि रोखोमनि ओ मैगं-थाइगं गायो जोंनियाव उम मेसें ल'नो नङा दा दैज्लाांयावबो ओ बांसिनानो जोंनियाव मैगंफोर संनो जायनाय जायो जोंनि जाय जानि सुबुंफोर माइनिख्रुइ बांसिन मैगं-थाइ गं गायनायाव गोसो होयो मानो होमबा दैनि आंखाल नालाय ओम दा मैगं फोरनि गेजेराव गायदों ओ बानलु लेस्रा ओ पथल ओ काक्रेल, उम केरेला उम बेफोरनो आरो गुबुन गुबुन आबादफोर दं। बो मैगं थाइगंनि ओ माने बेफोरखौबो जायो नो माने बांद्राय बेफोरबायदि आबादखौ बांसिन मावो आरो ओमफ्राय दै गोनांथि जायो ब्लाबो ओ मेसिन दैसा सार
नोंथांनाव नेटनि प्रब्लेम जादों नामा नामा एसे माथोआ माने नांथा नांथा फैबाय दंङो
अ अ आं खोनासिनो मोजाङैनो
अ आं एसे नांथा नांथा मोनबाय दङ नोंथांनि माथोखौ
अ अ नेदाथ दा मोजांङैनो नांथदों
अ दा खोनाबाय नोंथांमोननि ओ नख खरावलाय ओ माइ आबाद मावो ना मावा
ओ मावो जोंहाबो दा माइ गायनो सम जाबायानो ओ जों दा दा ओ माने गोदान मुंनि माइ ओंखारनाय नागिर अखा एसे नेगासिनो दं अखाया हायो ब्लाबो जोंनियाव ओ दैया ओन माने थाब थाया इदिनो जि हाबाय ओमफ्राय रानलांखाबाय बिदि जायो आरो
औ औ नोंथांमोननि जायगायाव हनबा एसे खरां
औ औ उम औ अ खर रां माने जोंनियाव सिगां दै जायोमोन ओमफ्राय मोनसे ओ दलं बायनानै बेनिफ्राय दा दैया थाला जोंनियाव
अ औ औ बे दलंङा मानि थाखाय बाय दोंमोन नोंथाङा फोरमायना होनो हा गोन नामा आरोना
जोंनि जाहोननि थाखायनो बायदो होननांगोन माने ओ गोबां बोसोर जाखाबायमोन इनिफ्राय बिनि सायाव ओ बोसोरसे खालि माने अखाया बांद्राय गोसा हानानै दैया बारा जाबाय नालाय बे दलंङा हा हारसिं बाय लांदो इनिफ्राय दा माने दै हमथाना ला सिनो इदिनो ओ मा होनो सुइस गेट बायस फैयामोन नालाय ओमफ्राय औ दैखौ हमथाना लाखि खिनो हाला ओमफ्राय दै इथिंनो थांजोब्बाय आरो
औ औ। नोंथां लाहा मा मा माइ गायदों होनदोंमोन दानि आङो
अ अ अ अ माया बिदिनो गोदान गोदान ओंखारनाय माने अनजना होननाय। इदिनो माने गुबुन गुबुन माने जाय खम समनि गेजेरावनो
बे गोदान गोदान ओंखारनायखौ गायो आरो।
अ। उम।
आरो ओ नोंथां औ। अ जोंनिखै माइ आबादाथ ओ जोंनिथिं मोजाङानो माने दैयाबो बिदिनो थायो आरो। ओ गोस गोसो बायदियैहाय बा जेनेबा जेबो प्रब्लेम जाया जेनेबा गोरान बा दै बुरजा जानाय बेफोरबायदिनो प्रब्लेम जाया आरो जोंन जानायालाय मोजाङैनो‌ आबाद मावनो हायो बिदिनो
गायो नोंथांमोननियाव
जोंनि जाबो बिदिनो रन्जित आरो माबा गोदान ओंखारनाय मा होनो बंगबन्धु। बेफोरबायदि माइखौ गायो आरो जोस जोसा बेफोरबायदि।
अ अ अ अ जोंनि थिं दैनि आंखालनि थाखायनो जोसा माइब्राफोरखौ गायनाय जाया माने दैयानो एसेल समनि थाखाय थायो नालाय। बिनिखायनो जोसा मायब्राखौ गायनो हाया।
औ नोंथांमोन निजा बेफोरबायदि जेनेबा माइ गायनाय हाजिराफोर बिदि लाबाथाय। ओ मा होनो फैसाफोरा बेसे बेसे। सेसो होनांगौ जेनेबा।
इदिनोथ माने। जोंनियाव हौवाफोरनिया बेलेग ओमफ्राय हिनजावफोरनिया बेलेग जायो। हौवाफोरनिया। माने एसे खस्थसिन जायो नालाय आलि खोनाय, आलि जावनाय बेनिखायनो अ ओ ब्रैजौ रां हरो सानसेयाव। ओमफ्राय ओंखाम जाहोयो सानजौ फुनि। ओमफ्राय आइजोफोरनिया थाइम थामजौ रां जायो आरो।
थामजौ ना? औ औ। बिदिनो जेनेबा माइ गायनाय मा फुनायफोराव बिदि जुमायफोर बिदिनि जेनेबा जेबो बन्दबस्त गैया नामा नों
ओ इदिथ माने गै थाराबो होननो हाया। बाहायो इदिनो ओम बायनायफोरखौ बाहाया इदिनो न आव संनाय जों बर फोराथ बयबो बाहायखायो नालाय।
औ औ औ।
लोंनाय जायो आरो।
औ होमबा नोंथांमोननिथिंजा ओ नोंथांमोननिथिंजा माने एसे खम आरो ना? आइजोफोरनिया थामजौल बा जेनेबा जोंनि जासेयाव ब्रैजौ ब्रैजौ ना थामजौ बाजि बिदि लायो आरो।
अ अ उम। उम उम जोंनिथिं थामजौआनो दा दोंथयो।
अ अ।
उम।
नोंथाङालाय माइ गायोना गाया?
उम गायो।
अ।
गायनांगौ जायो मानो होनबा जोंहाबो रावबो गैया नालाय।
औ औ। आंबो गायो गायनायालाय।
अ अ उम उम गायनांखागो जोंहा आरो गायाबा
औ। जोंनि आरो बर हारिनिया बिदिनो बि गावबा गाव मावना दांना जाखाग्रा
अ अ
औ आरोथ गायखांनायनि उनावबो मेरला खामानि थायो नङाना
अ बिदिनोसै औ जोंनियाव माने दैनि आंखालनि थाखायनो औ हाग्रा फुनाय हाग्रा फुनाय जायो बेनिफ्राय माइ हानाय टाइमावबो मानसि मोना मा मोना जायो नालाय खामला मावनो खस्थ जायो
औ औ नोंथांमोननिथिं जाय बे मिया बा गुबुन हारिफोरा जेनेबा माइ हानो थाङा नामा जेनेबा
जोंनिथिं फैया दे माने जोंनिया बिदिनो बयबो एसेबां बुरजा बुरजाबो गाया नालाय गा गामियाव नो बयबो अह हेल्प होलाय लायना नै ओ दिनि बिसानि गा नोंथांमोनि थिंलाय
जोंनिथिंजायाथ बिदि बाहेरा मानसि लाना फैयो आरो
अह होमबा गोबां गोबाङै औ गोबां बिबाङाव
औ जोंनि टाइमाबो जाबायमोन बिदिब्ला दोनथनाय जाबाय गोजोन्थों अ